ओ खोनादों नोंथां? ओ दायो जों जोंङो ओ हामबाय होनदों अब्ला जोङो बे स समाव ओ जोङो मोनसे बु बुस त नि सायाव रायलायगोन जोङो ओ जोङो मानि सोमोन रायलायनो जोङो थावनि सोमोन्दै रायलायनो।
औ ओ
थाव होनोबा अयेल जिखुन जाथाव आरो
उम जिखुनु थाव
ओ दायो अब्ला फास्टआवनो आङो माबानि फास जो बुंग्रोनो सानदों। बेसरनिखौ लाग्रोनोसै फाय ओ बेसरखौ लाग्रोसै अब्ला बेसरा जोंनि जायगायाव जोंनि बर' जायगाफोरावहाय बे नभेम्बर अक्ट'बर नभेम्बरफोरनिफ्राय गायजानाय मोनसे ओ बेयो मोनसे मैगंबो जायो मैगं बो जायो जोङो बेसरखौ ओ आरो बेनिफाय नो जेब्ला सिजोन जायो जेब्ला टाइम जायो ओ जेब्ला मोनो मोननानै बा रानो गोमोन जायो अब्ला बै टाइमाव हानानै बिखौ ओ दुब्लि फोथारावनो खौ बुस्रिधानै बिनिफ ओमफ्राय बेगरफोरखौ दिहुनो। ओमफ्राय बे बेगरखौ दिहुनन्नानै बेखौहाय ओ बारिफोर दोङो बिसोरनो फाननाव हरगोनब्ला गावनो ओज जि जायगायावहाय थाव फेरो ग्रा मेसिन दङ। बेयावहाय लांनानै फेरेदनानै। थाव दिहुननायखौ नुनो मोनो आरो बे थाव दिहुननानै फ्राय थावखौ न'आव जानायबो नुनो मोनो आरो जाय बेफारिफ्रा लाङो बिसोरो आरो जाय मानसिफ्रा जाय ओ जायहा फेक्ट'रिफोर दोङो जेरैहाय थाव बानायग्रा थाव फानग्रा कम पानिफोर दोङो थिग बिसोरनो बिसोरो बायसि बिसोरो बायनानै ओ बिसोरो थावखो बै थाव फेरेरग्रानिफ्राय लानानै पेकेजिं खालामनानै बेेयाव पेकेजिंग गावगाय गावगाय कम बेबादि नो ब्रेन होनानै बेखौहाय ओ सेल्स सेल्स सेल्स मेन फोराहाय बेखौ ओ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बिसानो बिसानो गोबां मानसिफोरा न'खर सलायगा सिनो दोंडो जागासिनो दङ ओ दा दा जोंनि जायगा फ्रावबो नुनो मोनो जोंनि जायगायाव नायोब्ला उदालगुरियाव एसे इदि गैया नाथायब्ला मोनसे दंमोन दां ओ ग्राब सिन जायगा ओमफाय नाथायब्ला जोंङो बे खौहाय जोंनि गरेस्वर एरियायावहाय बेखो गोबां बे मेचिनखौ जोंहाय नुनो मोनो। आरो बिथांमोना बेयावहाय लकेल ओ डाइरेक्टहै पेकेजिं गै पेकेजिं खामनानै बा बेयावहाय लग' ब्रेन्ड नाम गैयालासेनोहाय बेखौ फाननायखोे जोङो नुनो मोनो जायखौहाय जोङो लकेल दायरेक्ट बुङो आरो थावखौ आरो बे थावा मो मोजांबो जायो जा नो जानो थिगानो अ एसेबां केमिकेल हम केमिकेलफोर बेयाव नुनो मोना आ आरो गोबां बेसादफोरनि बाय जे रै नारेंखल निफ्रायबो थाव दिुननायखौ जों नुनो मोनो। जुरनिफ्रायबो दिहुननाय थाव नुनो मोनो नाथायब्ला जो गोबां जानायाव जों बाहाया माने मोन मानो होनबा बे जोंनि देहानि थाखाय एसे मोजां नङा होननानै बेखौ गोबां डक्टरफ्रा बुंनायखौ आङो खोनानो मोनदों आरो
उम
आरो बेनो सबेसलयेस बे दाम खमि जेनेबा थाव बाहायनाय खो जोंडो खोनानो मोनो मिथिनो मोनो ओ पाम अयल थो आरो ओम। फाय बायदि बायदि थाव दोङ अब्ला आं दायो थ्रि मिनिट बुंबाय अब्ला नोंथाङा दायो थ्रि मिनिट नै गथायफिननो हागोन दे
ओम। आंङो थावनि बिख'य माने सबसे हेल्दी थावा नोंहा जाबाय बे अलिभ अइल अलिभ अयेला नोंहा बेखौ नोङो गासै गासैयावबो नोङो माबा हनो हागोन आरो। नोङो सालादाव होआ माबायाव जा ओंखामाव जा नोङो बेखौ जाबा नोंहा हेल्दाबो नोंहा दायबेटिस माने नोंहा मेन प्रब्लेम नोंहा मा माजों जायो थावा? जेब्ला जोङो थावखौ बारा जायो थावखौ जोङो जेब्ला बारा जायो बारा बारा होयो मानसिफ्रा बुङो सिनि सिनिजों जायो माजों जायो। खिन्थु नङा। बेयो त्रुदा जाबाय थावा, जों थावखौ जेब्ला बारा पे खामो बे आन हेल्दि थावफोरखो जेरै नों बिथाङा बुंबाय ओ पाम अइल पाम अइल बायदिखो नोङो जोंनिया दिनै दिनै बायदि समाव जेरावबो जोङो मिलावद बेखो जेनेबा मा लगाय लि लगायनाय मोनो आरो पाम अइलखो जेरावबो जोङो बाहायो माने फेक्टरिसफोराव मा फोराव माबा माबा जानायनि बुुस्टुफोराव पाम अइलखो बाहायजोबो मानोना बेयो खम दाम गा सैयावबो बेस ओ मोनो बेसेन गोसाखो मानोना जों मोना बेखायनो जोङो माने दा जेनेबा हेल्थआवबो जोंहा माने मा जोंहा बे डायबेटिसनि लामाथिं थांगासिनो आरो दा जोङो माने जेसां हायो बै अलिब अइलाव जों थांनांगौ आरो। बे अइल लाव नोङो जोङो बेनिफिटसबो दोङो आरो जोङो माबा फोनांनो हायो आरो जोङो ओम फ्राय जोंहाबो बिनो बिबिनन धरननि गासिबो नों थाव दिहुनजोबनो हायो नारेंखल जाबाय नों होनबाय नारखल होनबाय माबा होनबाय आरो नोंहा खिजचरनि दङ मानि दङ आरो गोबां गुबुन धोरोमनि नोंहा थाव नों दिहुननो हायो माबानिखौबो इभेन नोङो ओ माबाफोरनिफ्रायबो मा होनो ओ मा होनो आं नाम खौ बावगारबाय आं मा बिखुनु धोर दोङो बायदिसिना गोबां दोङो नोङो फिस अइलबो नों दिहुननो हागोन पिस अइल कर अइलबो नों दिहु हागोन बेयाव नों बेफोरखौ नोङो खिन्थु बेफोरो जाबाय आनहेल्डिफोर आरो खिन्थु बेसेसां हायो जोङो भलि बयलखौ जोङो बाहायनांगौ आरो उम बिथाङा आरो माबा मोनसे फोरमायबावो
आंनो बुंनांगौ बे समाव
उ उ
नंगौ नंगौ नोंथाङा जि बा थ्राफोरखौ बुंनांबाय बे थार नंगौ जोङो बे समावहाय जोङो जानायनि थाव गावजों रायज्लायदोंमोन आरो नाथाय दायो जोङो बे समावहाय जोङो। जि मेसिनारि मेसिनाव बाहायजानाय जि थावफोर जो अइलफोर बे खौहाय थावफोरखौहाय जोङो दायो सावरायगोननि बारावहाय ओ आङो सावरायनो लादों जोंनि पेट्रलखौ जों गारियाव बाहायनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो नाथायब्ला जों इन्जिननि खौ सालायनोब्ला सि इन्जिन सिङावहाय जोङो इन्जिनखौ सिमुथ खालामनो थाखाय जों बेवहाय मबाइल सोनाय जायो थोदोंना औ औ देमु। मुबिटइल मुबिइल सान जायो नाथायब्ला जों बे मुबिइल आनथादजों इन्जिनखौ फिदिंनो हाया। बेवहाय गोथा जोंनो जो जो मोब्लिबखौ होनांगोन। दा मोब्लिब गोहो जोंनो अर होनो थाखाय जोंनो पेट्रलाहाय बे गोहोखौ बाहायनाय जायो आरो बे पेट्रलखौहाय जोंनि। भारत हादरावहाय ओ मबे मबे जायगायाव मोनो आं बेखौथ' मिथिला नाथाय जोंनि भारत हादराव बेखौ मोना बायदि मोनदों आं। मोनसे जायगायाव मोनो नामाथाय नाथायब्ला जोंनि जायगायावहाय रिफाइनारि दङ आरो माने बेखौ फिलटार खालामनाय ओ। जोङो गोबां समाव जोङो बाहेर हादोरनिफ्राय जों गुबुन हादोरनिफ्राय लाना हैननाय खौ नुनो मोनो इरान फोरनि इराननिफ्राय रासियानिफ्राय। बिदिनो इउ एसफोरनिफ्राय खिन्थु दामा एसेनिफ्राय बारा जायो मानो होनबा बिसोर गुबुननिफ्राय बायनानै लांसिगोन ओमफ्राय जोंनो फानहरसिगोन बेयाव माने गोबां दामखौ जों लानायखौ बेसेन गोसा लानायखौ नुनो मोनदों नाथाय दायो दायो नैबे समावहाय जों नायनो मोनदोंब्ला आ। बे समावहाय। पेट्रलावहाय गोबां बिबांनि लगाय गथायखौबो जों नुनो मोनदों लाइ जेरैहाय नायनो थांङोब्ला बे थांनाय बे बोसोरावहाय बे बोसोरनिफ्राय जोंनि पेट्रलफोरावहाय इटानल लगायनायखौ नुनो मोनदों ना नों मिथि खोनाखादोंदां नोंथांङा औ औ आरो बे एटानलाहाय खुसेेरजों बानायजानाय आरो खुसेटजों बानायजायो बियो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे ग र' जोंबो बानायनो हायो बेखौ आरो माइजों गारजों बानायनो हायो आरो माइ रंजोंबो बानायनो हायो होनना बुंदों नाथायबा बेयावहाय जोबोद वेस्ट मज नस्थ'बो जायो आरो माने दा गोबां बिबांनि बुस्थुखौ नस्थ' जायो आरो दैबो नांगौ जायो गोबां बि गोबांनि। ब्ला खुसेरजों बानायो अब्लाबो जोंनो गोबां बिबांनि दै होनांगौ होननानै बुंनायखौ खोनादों गोबां क्राइसिस जानाय दाथ' जों गोबां जायगायावनो दैनि आंखाल जादों जेरै मुम्बाइफोरबायदि जायगायावनो जोंनि भारत हादराव बेबायदि एक्टरफोरनि जायगा ना
उम उम
थाग्रा ओ बेबायदि जायगायाव बिदि जादों दों ओ आरो थावनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा दंङ नाथायबा आं बे समावहाय नों थांनो हगारना होदों नों थाङा मा बुंङो बुंनो हागोन
उम बे बेनि नोंङो ओ नोंथाङा बुंनाय बादि बे इटानल जोंहा मिलायदों बेखौ बेखौ बुंङो इ टुइन्टि दा बियो स्टार्ट जाजेनबाय गोबां हादरफ्राव बियो स्टार्ट जाहांबाय जोंहा बुहुत माने दिसपेनि फिट दोंङ दायो गोबानो बे भेहिकेला जोंहा माने मा इटानल सापर्ट जायो गारि भेहिकेलफोर दंङ जोंहा गारि मथरफ्रा जोंहा गोबाङानो बेखौ जुदि जों बाहायबाय थायो जोंहा इन्जिना मा जालांदों धंस' जालांदों आरो सिङाव खख्रा जालांनानै बियो माबा बुस्थुआ सेवलांदों बुस्थुआ जोङो जुदि बेखौ बाहायबाय थानांगौ जायोबा बे जोंहा गोदान जुदि जोंहा भेहिकेल बे इ टुन्टिसो सापर्ट खालामनाय जुदि बाइकखौ जोङो बाइक बा मटर बा गारि बेफोरखौ जुदि जों बायाबा जोंहा बुहुत माने ओ उसुबिदा जाहैगोन आरो उन समसिम जोङो बेयाव बेफोराव जोङो एसे सानफ्ल'नानै जोङो माबा साननांगो आरो बेखौ जोङो माबायदि खालामगोन फुरना गारिफोरखौ फुरना मथरफोरखौ बेखौ जोंड़ो बा माबा मोनसे आपग्रेड खालामनो हागोन नामा? माबा मोनसे खालामनानै बिसोरनि बायदि सालायनो थाखाय दा बेयाव जों हा बुहुद माने खंख्ला जालांगासिनो आरो। जोंहा माने मा भारत हा क्टरा बुहुत गाज्रि खालामगासिनो। गुबुन हादराव जोंहा माने मा माबायदि जोङो इ टुइन्टि इ टुइन्टि नङा इटारनलनि लान ना बे इटारनल गैयैखौ लानो बेबायदि अपसन दोङो। जोंनिया खिन्थु माबायदि अपसनानो गैया इथानलखौ बा इटानलखौ लाखानांगोन। अपसन गैया बेबायदि जानानानै दंमोन जोंहा। जोंहा बुहुत मा साइथआव जों ओ दिडिसबेनिफिट जानानानै दङ आरो। बेयो खहा जानानै दं जोंनि थाखायनो। जोंफोरनि थाखायनो उन सम सिम बियो गाज्रि जालांगदों आरो जुदि जोंनो जुदि अपसनफोरख जोंनो होआबा जोंनो मुभिखौ चुस खालामनो बेखौ चुस खालामनो ना बेखौ खालामनो जों चुस खालामो जुदि होआबा। खहा जालांगोन जोंनि सायावनो जोङो ओमफ्राय बिभिन्न' धरननि बेखौन्थ' गोबां आरो दंबावो नोंहा थाव थावजोंनो नोंहा माने मा क्रुथ अइल, क्रुथ अइेलजोंनो नोंहा बुहुत बुस्थु जाजोबो थाव मा बुंङोबा नोंहा। बेजोंनो नोंहा भेस्लिन बनायनो हायो। क्रुट अइलजोंनो नोंहा बेखौनो फिलट्रेसन आरो फल्ट्रेसन खालामबानो नोंहा फेसलिन मोनबाय जोङो जोङो बेऔ ओ फुननो हायो मा फुननो हायो आरो बुहुत बिभिन्न' धरननि थावजोंनो नोङो मा मा खालामनो हायो नोंहा बे ओ दर्जाफोर बा माबाफोर बा जेनेबा नोंहा ग्रिस दङ ग्रिस ग्रिस नों हा गारि फोराव माबाफोराव बेफोरन' जिखुनो धरननिनो थावजोंनो सोलिजोाबो थाव गैयाबानो जोंहा माने मा लाइफ लाइफ स्टाइला जोंहा थासारिफोरा जोंहा माने मा आलदा जालांदों आरो जों ओ वितआवट थाव जोङो माने माबा जालांदों आरो जों थासारिफोरा बुहुद जोंनि जानायनि फ्राय लानानै ओ माबा मानिफ्राय लानानै जोङो फिलट्रेसन खालामनानै माब नानै जोंहा बहुत धरनाव जोङो थावफोरखौ मोननो हायो आंनि फारसे निफ्राय बिसिंनो दोनबाय आं ओमफ्राय बिथाङा माबाफोर फोरमायबावो नामा
ओ जाबाय बुंथ'ला हामबाय होनदों ओ जोंहा समाबो जाबाय गोबाव जाबाय अ जों
समा जाबाय आसासा आससा ओम ओम बिथांजों रायलायना हाम ओम ओम मोजां मोनबाय हामबायसै